खोनादोंना नोंथाङा
अ खोनादों नोंथां ओ मा खालाम गासिनो दं नोंथाङा दा
नोंथां आं दा ओरैनो जिराय दं नोंथाङालाय मा खालामगास
औ आंबो दं ओरैनो जिरायना नोंथां औ नोंथांजों आं मोनसे बाथ्रा सावरायनो थाखायसो फन हरदोंमोन नोंथां
औ औ नोंथां
सावरायजागोन दा नोंथां अ नोंथांनि बागै आङो ओ ओ जानाय लोंनायनि बागैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां ओ बिदिनो जा लोंनाय होनोबथ' जों गोबां जानाय लोंनाय दं नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ बिदिनो नोंथाङा मा मा ओंख्रि एबा मा मा फिथाइ सामथाइ जानानै मोजां मोनो
अ आंथ' ओरैनो दाथ' थाइजौनि बोथोर नङा होनबा नोंथां
औ औ नोंगौ नोथां
थाइजौ थाइजौ जानानै मोजां मोनो ओरैनो आपेल आंगुर माने बुंनो थाङोब्ला गासै फिथाय साम जानो मोजां मोनो नोंथां
औ औ थारैनो नंगौ
बुंनो थाङोबा जेनेबा ओंख्रि नि बागैबो जेन'बा जोंनियाथ' अनला दाउ बेफोरखौथ' बुंखानो नाङा नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो नंगौ नोंथां।
जोंनि मा होनो मोजां मोनजाथाव मोन से मैगं
औ बर'निनो ओंख्रै
औ औ ओमफ्राय बिदिनो सबायजों अमा बिदि आरो थास' आरो खारै मैगं इदि बायदि बिदिनो मैद्रु फोरबाबो गासिखौबो मोजां मोनजोबो औ
औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा अनलाजों दाउखौजों माबा माबोरैहाय संनाय जायो?
औ औ बुंनो हागोन नोंथां माने जों अनला संनोबाथ' जोङो माइरं एसे लानानै एखौ सुग्रोनांगोन नङा होनबा नोंथां?
औ औ थारैनो नंगौ नोंथां
संनोबो इमान गोबां माइरंबो लानाङा एसेल लानांगो
औ
जोङो फार्स्टआवनो माइरंखौ एसे लानानै सुग्रोनानै एसे फोराननो दोननांगोन आरो थारमाने दैया राननो थाखाय।
औ औ नंगौ नोंथां
दैया रानबा जोङो दिंखि नङाबा न'आव थानाय मायबा मोनसे आगजुआव देना लायो नङा होमबा नोंथां औ बिनि उनाव जों थ' उम माबाखो अनलाखौ सु संनो थाखाय सारायाव दैखौ होनानै फुलुंग्रोना लानांगोन नङा होनबा नोंथां। ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओमफ्राय बिदिनो सोरबा ओ खोनादों नों थां बिदिनो दैया गोदौबा जोङो बे अन गुन्दै देनायखौ जों होबाय होनानै माने जोङो दाउजों संनो थाखाय दाउखौ जों माने थाव एसे होनानै एवखांग्रोना लानांगोन
औ थारैनो नं
औ बिफां गुरजा लानांगोन बिदिनो अनला ओंख्रि संनायाव एसे जेनेबा खारै होबाय जोङो
औ
खारै होबाय ओमफ्राय जेनेबा दाउ जेनेबा अनला ओंख्रिया गोदौनायनि उनाव एसे उनाव जोङो दाउखो होबाय दाउ बेदरखौ औ बिदिनो बेयाव होनो गोनां बायदिसिना मस्लाफोरखौबो हो होबाय होनोलागाखौ फालौ सालौ देनानै बिदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां अ नोंथाङाबोथ' अनला ओंख्रि जानो मोजां मोनो जानो हागौ
औ नोंथां आं जोबोद मोजां मोनो अनला
अ नोंथाङा गावनो सङो ना न' खरनि
औ नोंथां आङो बिदिनो ओ गाव संनानैबो मोजां मोनो बिदिनो ओ गुबुन एबा बिमाफोर संनायखौबो जों मोजां मोनो आरो
अ ओमफ्राय नोंथां अनला ओंख्रिखौ नोंथाङा माबायदि जानो मोजां मोनो? दाउ बेदरजों ना गुबुन मायबाफोर
औ औ नुथां आंथ' बिदिनो अनला ओं ख्रि होनोब्लाथ' अनला ओंख्रि ओरैनो संबाबो गोथाव मोनो आरो बेदरजों संबाथ बांसिन गोथाव थाव मोनो आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो औवा मेवाइजोंबो जाजायो बासिगि बिबारजोंबो जाजायो आरो जोंना अनला मोनसे दोंबावो अनलाफा फाख्रि होनो जायखौ औ बे अनला फाख्रिखौबो जोङो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा अनला फाख्रिखौ माबायदिहाय संनाय जायो?
औ अनला फाख्रिखौथ' दानि जेनबा आं बुंनाय बादिनो अनला ओं संबाय जेनेबा बेैलाय ओ जेनबा बिलाइ लाइ गो-गोथांफोरा बेफोरखौ होफानानैबो अनला फख्रि संजायो आरो अनलाखौ थ' गोबां रोखोमनि संजायो जेननोबा दाथ' औवा गाजा ओंखारदों बिदोंबो संजायो आरो औवा गा फुजाखौ जेनेबा मेखिफोर खालामनानैबो बेखौबो संजायो
औ नंगौ
थां मा होनो नोंथा अनला ओंख्रिखौ बांसिन जेनेबा अदाफोराव संनायखौ गोथाव मोन ना गेसफोराव संनाय गोथाव मोनो
औ नोंथां आंथ' बिदिनो ओ अराव संनायनि इसेबां गोथाव गैया होननाय हो-होनजायो आरो आंनि बायदिब्ला औ औ नोंथां नोंथाङा सबायजों साम'जों जफेरबाय दा
औ जाफेरबाय नोंथां
औ सबायजों साम'खौहाय माबोरैहाय संनाय जायो एसे बुंनो हा
औ हागोन नोंथां ओ आं थिगनै सिगाङाव होननाय बायदिनो अनला ओंख्रिखौ जेरै सङो बेखौबोथ' मा होनो जोङो साम'खौ होफानो थाखाय साम'खौ जों गिबियावनो एवखां नाग्रोनांगोन नङा होनबा नों
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो
फोरफोरखौ अनला ओंख्रिया गो-गोदौबा साम'खौ जों होबाय नोंथां बिदिनो बिदिनो सङो उम ओमफ्राय नोंथांखौ ओ अनदला ओंख्रिखौ जेनेबा मायाबो फोरबोआवबो बाहायो नामा नोंसोरनि
औ औ नोंथां ओ जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ हाबा एबा हाथा खुरनायाव जों बाहायनाय जायो जाय हिनजाव औ हिनजाव गोदाना हौवा गोदानफोर हौवा गोदाननो एबा गथ'फोरनो खुरना होनांगौ हाथा खुरनायाव औ नंगौ ओ अनला ओंख्रि होनोब्ला जों बर' हारिनिनो बिदिनो ओ बहाबाफोर नेमखान्थिफोरावबो बाहायजानाय आरो जों बर'निनो ओंख्रि होननानै खोनायजायो जा ओ बरफ फोरनि ओंख्रै होनोबाथ जोङो बांसिनानो खारै ओंख्रिखौसो मिथिनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा खार खारैखौ माबायदिहाय बानायनाय जायो?
खारै माने खारै होनाय मैगंआव होनायखो नामा नोंथां
नङा खारैखौ माबायदि बानायनाय जायो खारैखौ? थालिरनिफ्राय औ थालिरनिफ्राय बानायनाय जायो ना नोंथां
खारैखौ माने ओ थालिरल' नङा बेलेग फोर बेलेग बेलेग माबानिफ्राय बानायनाय जायो जेनेबा बै मोदुफुल ओ बिफांफोरनिफ्रायबो ओमफाय आरो बै बेसर साख फुलिफोरनिफ्राय बानायनाय जायो। जेने'बा खारैखौ बांसिन बांसिनानो जों थाल बिफांनि फाइनो बानायो। फार्सआवनो जोङो थाल बिफांफोरखौ दानफायग्रोबाय नोंथां ओमफ्राय दानफायनानै जोङो बेखौ एसे फिसा फिसा जिरनानै जेनेबा सान्दुआव फोरानबाय सान्दुआव फोराननानै जेनेबा बियो रानस्रा रानबा हाय बेखौ जोङो ज' खालामनानै खावबाय खावनानै बिनि माबा बेखौ हांगार बायदि जानायखौ जोङो न'आव लाबनानै साजलिनानै जेनेबा मायबा मोनसे आगजुआव दोननानै दै एसे होनानै जेनेबा सरो। बिदिनो खारैखो जों माबायो आरो दिहुनो आरो
औ औ नंगौ नोंथां। बिथाङा बुंनो हागोन नामा जोङो थास'निफ्राय मा माखौ जानाय जायो?
ओ बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां थास'खो गाैखौबो जाजोबो होनजायो नै थास' बिफांनिफ्राय जे थास' बुगानिफ्राय थास' आथिंनिफ्राय थास' बिबारनिफ्राय थास' बेदरनिफ्राय ओमफ्राय बिलाइनिफ्राय बुंनो थांला थास'नि गासिखौबो जाजोबनाय जायोआनो नोंथां
औ औ थारैनो नंगौ नोंथां
स' जानानै मोजां मोनदों जानो हागौ? माबायदि संनो जेनेबा नोंथां थाङा थास'
औ औ थास'खौ होनोब्ला जों थास' बिबार होनोब्ला जोङो थास' बिबारखौ ओ अमाजोंबो जा जायो ब्रयलारजोंबो जाजायो ओरैनोबो जाजायो आरो बिदिनो थास' बिबारखौ संनो थाखा थाखाय जोङो फास्ट आवनो सायग्रोना लाबाय थास' बिबारखौ सायना लानानै जोङो बिदिनो थाव होबाय थावजोंबो संजायो खारैजोंबो संजायो जायो आरो जों थावजों सं-सङोब्लाथाय जोङो ओ थावखौ होना लाग्रोबाय फार्स्ट वावनो बिनि उनाव पियास एबा बानलुफोर मस्ला मस्लिफोरखौ होना लाबाय लानानै बे थास' बिबारखौ जोङो फ्रामग्रोबाय आरो मोजाङैनो एवफ्राम ओम जाहाथे बे थास'बारा माना ओ बेखौ मोजाङै ना एवफ्रामना लाबाय ओहो ओहो फार्स्टआवनो बेदर अमा बेदरखौ जोङो एवफ्रामग्रोना लाबाय लानानै ओ थास' बिबारखौ नेक्स्टआव थास' बिबारखौ बेखौ एवबाय आरो एवनानै थास' बारा गेब्लेबाथाय जोङो अमा बेदरफोरखौ होना होबाय होननानै बिदिनो दसे सम गोदौ होनानै बे थास'फोरा जोंनो जाजानाय जायो आरो
उम उम जेन'बा थास' बिबारजों थास' बिबारखौ बेदरजोंल' संजायो ना गुबुन माबफोरजोंबो संजायो बेलेग
औ नोंथां थास'बिबारखौ बेखौथ' बेदरजोंबो संजायो बिदिनो गुबुनफोरजोंबो संजायो गुबुनफोरजों संजायो माने गुबुनफोरजों ओरै संनायखौ आं नुनो मोनाखै नाथाय थास' बिबार गोजायै संनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो
औ औ औ
बिथाङा माइबाफोर बेलेग बुस्थुफोरजों संजानाय संनायखौ नुदों नुनो मोन
औ औ माने संजानायखौ नुनो मोनो माने जोंनि न'खरावबो बिदिनो सङो जेनबा नाजोंबो संनायखौ आं नुनो मोन्दों जोंहाबो सङो बिदिनो ओमफ्राय आरो बिदि ना बेदर बेदर गैयाब्लाबोथ' ओरैनोबो सङो ओरनो खारै आरो खारैनि बागै आरो मिखिबो सङो जेनेबा माइबा फोर मै खोथाफोर माइबाफोर गोखै ओ मुवाफोर होनानैबो जों संनानै जायो आरो
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा दा बुंनो हागोन नामा जोङो साम'जों साम' साम'जों सबायजों संनो गोनांब्ला जों साम' साम'खौ मानिफ्राय मोनबोनाय जायो
अ ओ बुंनो थाङब्लाथ' साम'खौ जोङो जेनेबा दैमाफोराव मोनाबाबो ना गुरनो थाङो नङा होमबा नोंथां
औ
दैमाफोरनिफ्राय जेनेबा लाना फायो साम'खौ ओमफाय लाना फैनानै जों साम'आवथ' गोबां मैला मैथा हाबना थायो नङा होनबा नों थां दैसायाव थानाय बुस्थु नालाय ओमफाय जोङो एसे गोबाव सोमना दोनो सोंना दोननानै जोङो बिदिनो ओम माबाफोराव दाला नङाबा सान्द्रिफोराव दोननानै जों हुख'यो हुख'नानै जोङो जेनबा सामु इदिनो जेनेबा साम'नि सिंनि मोदोमखौ जों बख'नानैबो एवना जा जायो जेनबा सामु खलानिफ्राय खला दोननानैबो जों जाजायो‌ इनो सामु सामुनि धा खोन मोनसे थायो नालाय बेखौ बोखारनानै जोङो बिखौ एवखामनानै जेनेबा एवखफ्रामग्रोना लायो एवफ्रामग्रोना लानानैसो मेगंआव होनांगो नङा होमबा नोंथां
ओ नंगौ नोंथां
बिदिनो सङो आरो साम'खौ लाबोनानै
औ औ नंगौ बिदिनो गोबां जोंनि औ बुंदे नोंथां
थ बोरै माबोरै लाोनानानै संफायो जेनेबा
औ नोंथां नोंथाङा दा जेरैबायदि बुंलांदों जोङो दैमा एबा जाम्फै एबा फुख्रिफोरनि फुख्रि बिदिनो दंग'फोरनिफ्राय जोङो साम'खौ खननानै लाबोनानै जोङो संनाय जायो बिदिनो हरसेबा हरनै सोमना दोनो बेनि मैलाया खार जाहाथे खारो होनना बिदिनो नोंथाङा जे बुंलांदों बिदिनो जोंनिथिंबो एखे रोखोमैनो संनाय जायो आरो ओ बिदिब्ला नों बिथांजोंना समाबो जाहोलांबाय। जोङो बेखिनियावनो दोनथ' जाासिगोन नामा औ दे गोजोन्थों